हेल'
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों खोनादों।
अ आं नोंनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय दिनै जोंहा माखासे गोनां बाथ्रा सावरायनो थाखाय बा नोंनो आं नोंजों माखासे सावरायनो थाखाय आं हरनाय जादों। नोंथां दानिसो बुंदों होमबाथ नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायगोन होन्दोंमोन नोंथां?
औ आङो जोङो डेलि लाइफनि बागै रायलायनो हायो नङा होमबा
औ नोंथाङानो गिबियाव जागायदो खोमा नों थां
औ औ जागोन दे ओ जोङो दिनै गोनां खोथा रायलायनो गोनां जादों मानो मा होनोबा आङो माने नोंनाव ओरैबायदि खोथा सोंनो माने नों दिनै मा खालामना दं बा मा खालामदों बा नों लाइफआव डैलि लाइफआव मा खालामना थायो बिनि बागै खोन्थालांदो नोंथाङा
औ नोंथां आंथ दासान्दै ओरैनो माखासे ननि खामानिफोरखौ मावो बा ननि बांसिन खामानियानो मावनाय जागासिनो दं आथि मा होनो दैज्लां बोथोर सफैबाय नालाय दैलां बोथोर सौफैनाय लोगो लोगो जोङो माखासे हाबा फारियाव हाबाफोराव मावनो मुब थानांगौ जायो। जेरै जोङो माइ आबादखौनो होनोब्ला जोङो माइ आबाद मावनांगौ जायो। जोङो जोंनि थाखाय माइ आबादा माने मावनानै लानाया गोनांथार आङो सामफ्रामबोनि माबायाव बेफोरखौ माने दसे दसे मावलांफायो ओमफाय बिदिनो आंङो दा सान्दि माखासे ओरैनो न'खरनि खामानिखोनो मावगासिनो दं होन मावगासिनो दं आरो नोंथां नोंथाङा मा मावगासिनो दं आथिखालाव बा सानफ्रामबो मा मावबाय थाय नोंथाङा
आङो आङो औ औ आं बुंनि जोङो आङो डैलि लाइफआव बुंनो थाङोबा सिखारबाय सिखारनानै बिदिनो न'आव जानाय मुवा माने ब्रेकफास्ट होनोबा जोङो फुङाव आदारखौ जाना लानानै ओंखामखौ जाना लानानै जों माने डैलि लाइफआव नालाय बिदिनो सिखारनानै ओंखाम जाना लानानै हाथय ब्रास हुना लानानै ओंखाम जानानै जोङो फुंनि समाव जों माने दा जों आबादारिनि मानसि आबादारिनि फिसा नालाय जोङो फुङाव थांनानै आलि दानहैनांगौ जायो आलि दाननानै बिदिनो आलि दानना फैनानै नआव ओरैनो दसे सम मबाइल नायो नआव ओरैनो जिरायनाय जायो। बि सम सम मबाइलखौ दसे दसे नायनानै बिदिनो गोजोननाय लानाय जायो डैलि लाइफनि बुङोबालाय गासिखौबो बुंनाय जाबाय आं गासिखौबो बुंलांनोसै आं आंनि बागै डेलि लाभ इउस खालामनाय जोङो इदिनो मबाइल नायसिगोन बेरायसिगोन बेलासि टाइम जायोबाथ जों बयबो ननिफ्राय ओंखारनानै मोनाबिलियाव बार जानो ओंखारनाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो डेलि लाइफखौ बुङोबा। सानफ्रामबो जोङो बिदिनो खामानि न'खराव जों खामानि मावनांगौ जायो जों दा आबादनि दा दैलां बोथोराव गोबां आबाद मावो नालाय दा बयहाबो आबाद मावो नालाय जों माइ गायनांगौ जोङो माइ गायनायनि हाबाफारि जेरै हालेवनो मा खो आलि दाननाय आलि खोनाय बेफोरनो डैलि लाइफआव बेनो आरो सानफ्रामबो बेखौनो मावनाय जायो आङो नोंथांनि बागै एसे खोन्थादो।
औ नोंथां आंनाबो बांसिन ओरैनो। दा आंथ ननि जे ब्ला हालवनाय जायो बा माइ गायनाय जायो बेखिनियाव आङो नआव थानानै बा माइ गायग्राफोरनो साहा फुदुंना हैनांगौ जायो बिनिफ्राय
औ औ।
खोथिया खोथियाफोरखौ जोङो बाननानै हैनांगौ जायो दा नआव बिदिनो आङो माखासे खामानिफोरखौ मावगासिनो दं आरो दा आबादनि नालाय आबाद मावनांगौ जायो नालाय दा। माइ गायनायनि सम नालाय बे। समाव माने जोङो बिदि खालामो आरो। जे जेब्ला खामानि गैयाबा नआवनो ओरैनो उन्दुना थानाय जायो। मबाइल थुनाय जायो बिदिनो। माखासे बायदि बायदि हाबाफखौ मावनाय जायो आरो जुदि नआव जेबो खामानि गैयाब्लाथाय आङो गामिनि खाथि खाला बा जोंनि ओनसोल ओनसोलनि बा हाथाय बाजाराव थांनानै बेरायहैनाय जायो बिदिनो बायदि बायदि हाबा मावनाय जायो आरो न'आव आङो। दा बिदिनो आङो मा होनो। दाथ आं दा दिनै जेबो हाबाफारि मावाखै दा ओरैनो माखासे नोंजों खोथा बाथ्रा सावरायगासिनो दं। बा जोंनि माखासे आयदाफारिनि सायाव जोङो गोसो होनानै बा नोंजों। मोजाङै जोङो सावरायगासिनो दं। माखासे गोनां गोनां आयदानि सायाव। बिदिनो जोङो। आं सानफ्रोमबोनि माबा हाबा मावनांगौनि सायाव आङो बिदिनो थागासिनो दं बा। जि हाबाफारि दा फुङाव जों सिखोनानाय लोगो लोगो जोंहा ओंखाम संनानै ओंखाम जानांगौबो जायो। बिनि उनाव जोंहा मोनसे हाबा। हाबाफारि थायो बा गावबा गाव मोनसे नङा मोनसे हाबाफारि थायो बेहाय मुखुब जानानै थायो बिदिनो जों जेरै बा सानफ्रामबो दा माइ गायनायनि दि नालाय दां माइ गायनायनि हाबाफारियाव जों मुखुब जानांगौ जायो जेरै खोथिया फुनाय बे खोथिया फुनायाव जों साबेसे हाजिरा लादों बा साबेसे मानसिफोरा बाहागो लाफैदों बा थिया फुनो थाखाय फैदों जों बै। खौ नायनांगौ जायो बा जोङो। खौ जोङो माइ गायग्रा फोरनो जोङो लांनानै हैनांगौ खोथिया जोबबाय नामा ना जोबाखै बेखौ जोङो नायथारनांगौ जायो जुदि खोथिया जोबबाय जोबनानै थायोब्ला माइ गायग्राफोरा मा होनो उसुबिदा जायो जुदि नांगौ समावनो खोथियाखौ मोनाब्ला माइ गायग्राफोरा माने गायनायाव माने सम बायदि गाहैनो हानाय नङा बिनि थाखाय जों बैखौ नायनानै जों खोथियाफोरखौ हैयो आरो नोंथांमोना दासान्दि मा खालामगासिनो दं।
आङो दासानदिथ जोङो आङो न'आवनो ओरैनो दङ दा आलि फुं समाव आलि दानहैयो आलि दानहैनानै नआव फैयो नआव फैनानै दुगै स्रां लोबस्रांनो मोजाङै दुगैनानै न'आवनो ओरैनो बेखार थानाय जायो डेलि लाइफआव जोंना दा साख्रि बाख्रिबो गैया नालाय न'आव बिदिनो ओरैनो थाबाय थानाय जायो आरो मबाइल नायनानै बिदिनो मबाइलफोरखौनो नायनानै थालाबायनाय जायो नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा।
औ नोंथां सानजौफुनि ओंखामखौ आङो। जाथवाखै अब्लाबो आङो फुंनि ओंखामखौ जाबाय। फुङाव जोंहा नाजों। इ आलुमोन जों नाजों आलुजों जाखांबाय दा आंङो दसेनि उनावसो सानजौफुनि ओंखामखौ जासिगोन दा आंङो सानजौै ओंखामखौ जानो सान दों माखासे आलुफोर एवनानै बे एवनानैनो आंङो मोजां जासिगोन नोंथाङालाय सानजौफुनि ओंखाम बो जाखांबाय ना?
ओ जोंहा नै एसे सिगांसो आंङो सानजौफुनि ओंखामखौ जाखांबाय आंङो बाजाराव थांनानै अमा बेदरखौ ला फैनानै दिनो दा एसे सिगांसो संनानै दै दिनैनि सानजौफुनि ओंखामखौ जाखांबाय आंङो ओंख्रिया जोंना आलुजों अमा बेदरमोन ओमफाय थाइबें थाइबेंजों थाइबें थाइबें साखनि खालामामनानै जादों आरो बेनो जोंना दिनैनि सानजुफुनि ओंखामा।
दे मोजांङानो नोंथां
से उनावलाय मा खालामना थानो सान्दों नोंथाङालाय?
आं दा दसे उनाव मा होनो बिदिनो जिरायनानै दं गरमबोना दा जोंना गरमाथ दिनै एसेबां बारा गरम नंङा दिनैओ अखा हायाखै हराव हादो दैे अखा हानानै जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव माने अखा हानायनि दैया आबुं जानानै माइ गायाखै दिनै सोरबा सोरबाथ आं माइ गायनायखौनो नुवाखै जायनि जाहोनाव मा होनो मा आबाद दारिफोरा माने जि समाव माइखौ आबुंङै गायफुंनांगौमोन गायनो हायाखै अखा हानायनि जाहोनाव जोंनियाव माने दै खाथि खाला ओनसोलाव माने दैनि दैमा दंङ बैखौ माने अखा हाबाथाय माने बुंफबजोबनानै माने माइ गायनाय जायगायाव मोनफैयो बिनि थाखाय आबादारिफोरा माइ गायनो हाया जायो दा बिदिनो सोरबा सोरबा जानानै दंङ नांगौ बायदि समाव माइखो गायनो हाया खै आरो दिनैनि समाव आं नुगासिनो नोंथांमोननिया माबाय दि सोलिदों नों थांङा मोना नोंसाना माइया गायजोबखांबाय नामा?
जोंना माइयाथ खोथिया फोननाया जाबाय खोथिया फोननायानो जानानै दा गायनो जाथवाखै खोथिया एसे एसे जौबाय जौनाया होनबाबो हालौना दोनखाजोब्बाय दा जों एसे फिननैसो हालौबावनांगोन बिनि उनाव गायजायो। आ जोंनिथिंबो नोंङो नोंथाङा अखा हानायनि बाथ्रा बुंदों नालाय जोंथिंबो दिनै हराव गोबां अखा हादों। जोंथिंबो अखा हानायजोंनो जोंनिथिं इमान दै गिदिरलाय जायाखै जानाया जोंथिंबो गोबां अखा हादों दिनै मोनायाव थेवबो दैया गिदिर जाया खै जोंनिथिं नुदों आं गोबां सुबुंङा दिनै माइ गायदों माइ गायनायखौ नुगासिनो दंं दा हाजिरानि दा सानजौफुनि ओंखामबो जागासिनो दं मानसिफोरा हाजिरा मावग्राफोरा नुहुरदों जोंनिथिं गोबां माने स्रां स्रां नालाय नुहुरजोबो मानसिफोरखौथिं मा खालामदों मा खालामाखै दा ओंखाम जागासिनो दं हाजिराफोरा ओम ओ औ औ दे नों बुंलाय
औ जोंना माने बिदिनो दैलि लाइफआव माने जों मा मावनांगौ मा मावा बे खौ जोंङो साफ्रोमबो गाब गावबा गावनि रुटिन हिसाबै थायो आर ना। बेनिखायनो जोङो मावनांगौ। जायो जेरै जोङो। नआव नआव मा खासे हाबाफारि थायो। बे ननि हाबाफारिखौ जोङो मावफुंना लानांगौ जायो मालाबा समाव गोनां खामानि थायोब्ला गुबुनाव जोङो गुबुनाव थांनानै खामानि मावनांगौ गोनां जायो दाथ जोंना बिदिनो दा दैज्लां बोथोर नालाय बे दैज्लां बोथोराव जोंहा। साफ्रोमबो आबादारिफोरा माइखो गायथारनांगौ जायो माय गाय गायाब्ला जुदि जोङो मालाबा समाव माने सोरनिबायबा बायनांगौसो जायो बेनिखायनो जोङो बिदिनो दैलि लाइफआव माखासे हाबाफारि थायो बेनिखायनो माखासे गोनां गोनां खामानि बेफोरखौ जोङो साफ्रोमबो सुबुंफोरा नांगौ समाव मा होनो खालामनानै लायो बेनिफ्रायथ जोङो दिनै गोबां आयदानि सायाव जों सावरायबाय बा माखासे मिथियैफोरखौ जों मिथिबाय
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
जोङो बेस बेस बिसिमावनो जोङो दिनैनि सावरायनायखौ दोन्थनोसै खोमा
औ दे जागोन दे
औ दे होमबा
औ गोजोन थाबाय औ दे।